ह
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
दायो आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां आंनो माथो खालामनो आरोना बिदिनो गरम ना बोथोराबो औ जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि नामा दा
फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां माथो होनबावनो आरो
नोंथाङा फ्रिब आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथाङा गामियारि जिउ खुंनाय आरो नोगोरारि जिउ खुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानगोन नामा
अ अब्ला आं बुंलांनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
जोंहा बुंनो थाङोब्ला गामियारि गामियारि सुबुंनि जिउ खुंनाय राहा आरो टाउन सहराव थानाय सुबुंनि जिउ खुंनायनि राहानि सायाव जों माने गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो रां जों बांसिनै बुंनो फारागथि खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो रांखान्थिनि बेलायाव बुंनो हायो आरोोना नोंथां गिबियावनो आं रां मानसि आरजिनायनि बेलायाव बुंग्रोसै गामियारि आरो नोगोरारिनि बेलायाव
औ औ
जोंहा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा बांसिनैहाय रांखान्थिखौहाय जोंहा आबादनि सायावहाय बिसोरो रां आरजियो आरो आबाद मावनानै बिसोरो न'खराव न'आव थानानै गामियाव गामियावनो थानाय हाफोरावहाय माने माखासे गोबां बिबांनि आबाद मावनानै बिसोरो बैफोरखौ माने हाथाय बाजारफोरावहाय माने बेफार फालांगि खालामनानै बिसोरो रां आरजियो आरो बुंनो थाङोब्ला जों गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुं मा सुबुं माहारिफ्रा माने जौसे जौ खोन्दोआवहाय जोङो बांसिनानो बिदिनो दाइनजि जौखोन्दो सुबुङानो जों आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो
औ
बेबायदिनो बिसोरो मा होनो गावसिोरनि गथ' गथायजों लोगोसे माने न'खरनि माने न'खरनि सुबुंजों लोग न'खरफोरखौ माने नायनाय जायो आरो
औ
औ बिदिनो जों टाउन एरियानिखौ बुंनो थाङोब्ला टाउन एरियानि जिउ खुंनाय राहाया माने आलादा रोखोमनि जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरा बांसिन मा बिजनेस आरो माने बेफार फालांगिनि सायाव मान बिसोरो जिउ खुङो आरो बेफार फालांगिनि सायाव सोनारनानै मानो होनोब्ला बिसोरो बिसोरनियाव आबाद मावनायनि माने माखासे जायगा गैया बैफोरनि थाखाय बिसोरो बेफार फालांगिनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंनांगौ जायो आरो आरो जों बुंनो हायोदि जोंहा मा गामियारि ओनसोलाव थानाय सुबुं माहारिनिफ्राय टाउनारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा माने बांसिन रोखोमनि रांखान्थियारियाव जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों मा बांसिन रोखोमनि माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला टाउन एरियाव थानाय सुबुंफोराहाय माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय माने कम्पानि एबा दारिमिनफोरनिफ्राय खम बेसेनाव बायनानै लाबोनानै बिसोरो टाउन सोहोरावहाय माखासे दखान एबा गला बायदिफोर खुलिनानै बिसोरो माने बायनाय बेसेननिख्रुइ माने बांसिन बेसेनाव फाननानै बिसोरो गोबां बुरजा माने रांखौ मुलाम्फा खालामनो हायो एबा जानो हायो हायो आरो नाथाय जोंनि गामि एरिया सुबुंफोराथ' मा बिसोरो न'आवहाय आबादनि सायावसो बिसोर बांसिन सोनारहोखाय बिसोरो न'नि हायावनो माने गोबां खस्थ'यै आबाद मावनानै जेरै हालौवनायनिफ्राय लानानै गायजासिम गायनायनिफ्राय लानानै मैगं-थाइगंखौ एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनानै मोनजासिमाव बिस्रा माने गोबां खहा जायो आरो एबा गोबां रांफोरनि खरस जायो आरो
औ
बयफोर माने बिदि बानायखांनानैसै बिसोरो मा माखासे आबाद फोरखौ थिखोनो हायो एबा बिसोरो आबादफोरखौ खानानै हाथाइ बाजारफोरावहाय लांनानै माने फानहैयो आरो बिसोर फानहैब्लाबो बिसोरो माने गोबां बेसेन मोननायखौ जों नुनो मोना बिसोरो फानोब्लाबो खम बेसेनावनो फाननांगौ जायो आरो बिनिखायनो बिसोरो माने बांसिन रांखौ आरजिनो मोना मोना एबा हाया आरो आरो जोंहा टाउन सहराव थानाय सुबुंफ्रा माने गोबां आरजिनाय जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहा टाउन सहराव थानाय सुबुंनि साननाय हनाय आरो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंनि साननाय हनाया माने गोबां माने आलादा आलादा जायोर जों गामि एरियायाव थानाय सुबुं माहारिया बांसिन मा खामानि दामानि बैफोराव माने जों बांसिन गफबनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय टाउन ओनसोलाव थानाय सुबुं माहारिफोरा खामानि मा दामानि मावनायनि अनगायैबो बिसोरो माखासे गोबां माने खामानिफ्राव माने गोनांथि जानाय खामानिफ्राव नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै गथ'फोरनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो मा टाउन एरियायाव थानाय सुबुं माहारि एबा गथ' गथायफ्रा मा बांसिनै गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरनिफ्राय माने गोरों जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा टाउन सहरफोरावहाय नांगौ बायदि माने गोरों गोरा मानसि एबा फोरोंगिरिफोरखौहाय जों मोननो हायो नाथाय गामि एरिया ओनसोलफ्राव माने जों बैफोरखौ मोननो हाया आरो मानो होनोब्ला जोंहा गोरों सुबुंफोरा गामियाव थानो बायो आथिखाल मुगायाव बिसोरो मा टाउन फारसे खारजोबो आरो बिसोर थानो बानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरो मा गामि एरियानि सुबुंफोरजों माने साननाय हनायफ्रा गोरोबलायला मिलाय लायला। बैफोरनि जाहनावनो बिसोरो टाउन एरियानि फारसे माने खारखोलाङो आरो आरो गावनि माने इयुननि जिउ खुंनायनि राहा लामायाखौ नागिरनानै थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा टाउन एरियायाव थायोब्ला सुबुंनि साननाय हनाया सोलायो आरो जौगाखाङो आरो मा रांखान्थि आरजिनाय बेलायावहाय जों दावगानायखौ नुनो मोनो आरो गामि एरियायावहाय रांखान्थि आरजिनायनिख्रुइ आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो बैफोरनि सायाव माबाफोर बिदिनो माने फंनैसो बाथ्राफोर माने बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां जोङो टाउनारि जिउ खुंनाय आरो गामियारि जिउ खुंनाय बुंबा गोबां फारागखौ नुनो मोनो जों जेरै गामियारि सुबुंनि जिउ खुंनाय बुङोब्ला जों आबादखौनो गुदि होनना सानना लानाय जायो बिनि बिनि उनाव जोङो टाउननि सुबुं फोरा जोङो बुङोब्ला बिदिनो साख्रि बाख्रि आरो बेफार फालांगिखौ जोङो साननानै लानाय जायो जोंनि गामियारि सुबुंनि जिउ खुंनाय राहाया जों आबादारि जोङो गामियारि बयबो सुबुङानो गामियाव आबाद मावनासो जोङो जिउ खुंनाय खौ नुनो मोनो जेरै गामियाव जोङो माइ बेसर फाथो इदिनो जुखाम बायदि बायदि आबाद मावनाय फार फारसेनिफ्राय बोथोर लायै बोथोर आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै दैलां बोथोराव माइ आबाद मेसें बोथोराव बिदिनो बेस सर सबाय बिदिनो मुला जुखाम बायदि आबाद फाननानै आबाद खामनानै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामिसोनोम गामिनि मानसिफोरा जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो मोजों सोलोंथाइ होनो थाखाय जों मा खालामनो हाया मोजां मोजां फरायसालियाव जोङो दामि दामि फरायसालियाव सोनो हाया टाउननि मानसिफोरखौ नायोब्ला जोंनि नि जिउ खुंनाय राहाया जोबोद मा होनो गोजौ थाखोनि जायो बिसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौबो मोजां मोजां फरायसालियाव सोयो आरो गाव गाव मा खालामो मोनसे बिजनेस मावनो थाखायसो जोङो नोगोर सोहोराव थाहैनांगौ जायो नङाब्ला जोङो रावबो सुबुङानो ओरैनो जोङो थाहैनो होमब्लानो टाउन सहराव थाहैनो हानाय खौ नुनो मोना जोङो टाउनाव थाहैनो थाखाय जों गोबां रांनि गोनां थिजागोन मोनसे न'नि गोनांथि जागोन जों टाउनाव थानोब्ला जोङो मोनसे न' बारहायानो जोङो ब्रै रोजा बा रोजा जायो जोङो बै फोरबायदि गामिनि सुबुंफोरा बैफोरबायदि टाउनाव जानला मोनला थाहैनो हानायखौ जों साननो हानाय जाया आरो बिनिखायनो जोङो मोनसे जब एबा मोनसे बिजनेस गैयाबा जोङो टाउन सहराव थाहैनो हानाया गोब्राब बेनिखायनो जों गामियारि सुबुङा जों बैफोरबायदि जायगायाव जायगा लाहैनो हाया आरो आरो जों गामियारि सुबुङा गामियाव थानानै गामि आरो समाज गासैजोंबो मिलना थानांगौ जायो ना थाय थाउनि सुबुंफोरा जोङो समाजाव थानायखौ बारा नुनो मोना गावबा गाव बिजनेसनि फारसे बा गावबा गाव जबनि फारसे थानायखौसो जों नुनो मोननाय जायो आरो गामियारि सुबुंफोरा जोङो गासैबो हाबा खेराइ बिदिनो बस खास बायदि हाबाफोराव जों जमा जमा बिदिनो गावजों गाव जमा जमा ओंखारलायना खामानि मावलायो गावजों गाव बयनिबो हाबाफारियाव जों हेफाजाब होलायो नाथाय टाउन सहराव जोङो गावबागाव बा गावबा गाव पार्सनेलसो जोङो नुनो मोननाय जायो बिदिनो सावरि आबादारि जानायखौ ननो मोननाय ज बिदिनो जों खाम मावनोबो जोो मा लांगौ जायो हा जिरा बायदिसिना लानांगौ जायो हाबाफोरावबो जों गासैबो संग्रा खावग्रानिफ्राय लानानै बिदिनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो गावबा गाव हिसाबल' लेंंहरनायखौ नुनो मोनो। मोन आरो जोङो नाथाय गामियावब्ला जोङो बैफोरनि फारसे बयबो जमा जमा थांलायनानै बिनि न' बैनि न' थांनानै खैफोदनि समावबो निदानि समावबो जों हे हेफाजाब होलायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नाथाय टाउन सहराव जों बै बेफोरबायदि थासारिखौ बारा नुबांनो मोननाय जाया आरो टाउन सहरनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया जाबाय बिसोरो सोरबा साख्रि मावनाय सोरबा बिजनेस बैफोरजोंनो बिसोरो मोजां रायजो जानानै थायो आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो टाउन सहराव थाग्रा मानसिफोरखौ गोबां बिदिनो बेले बेजे थासारिखौ नुनो मोननाय जायो जों टाउनाव मोजां बार हावा मोननाय जाया बिदिनो गामियारि सुबुंफोरजों जों मिलायनो हाया बैफोरबायदि थासारिखौ जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोननाय जासै आरो जोङो नाथाय नाथाय गामियाव जोङो बिदिनो गारि मथरनि बारा माबा खोनाया जों इदिनो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो गैया बैफोरबायदिनि थाखाय जों गामि आरो ओर ओनसोलाव थानो थाखाय मोजांसिन आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहाबो समाबो जाबाय नामा जोङो सम मोनोबा उनाव रायज्लायफिनसै।
औ औ
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
अ नंगौ नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ बुंनानै फोजोबनो हाया। अ नंगौ नंगौ। जोङो उनाव रायज्लायफिनसै नामा।
औ औ